औ खोनादोंना नोंथां?
औ आ
औ गिबियावनो नोंथांसि मोनाबिलिनि गाहामखौ बावहरग्राय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो आंनिफ्रायबो गोजोन मोनाबिलिनि रां हामलायानायखौनोोंसिम बारगबलायनाय थाबाय गिबियावनो नोंथांनिसिम कल खालामनायनि ज जादों आं नोंथांदों मोनसे आयदानि सायाव नोंथांनिसिम दानसे सम रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादों।
गौथार न
अब्ला नोंथां आयदानि सायाव सावरायनोसै
औ जागदो नोंथां।
दै नोंथां अब्ला आदानि सायाव जागोनसै जोंनि जामुंनि सायाव
नाव जानो नोंथां
उ जोंनि आसामावबो हारिमुनि गोनांथार बाहागो
औ नंगौ थरैनो।
सुबुंफोरनि जानाय लोंनाय गावबा गावनि आंगोथि आखुथाय दङ आरोना नोंथां।
औ नांगौ थारैनो।
नोंथां जोंनि सुबुंफोरनि गोनांथार जामुंआ जाबाय ओंखाम आरोना नोंथां नंगौना।
नोंगौ थारैनो
जोंनि आसामनि बा जोंनि ओनसोलनि हा दै बाराव माइ आबादनि थाखाय गाहाम बेनिखायनो आबाद मावनो थाखाय जोंनि जायगायाव माने गोरलैयैनो आबाद मावनो हायो आरोना नोंथां
औ औ नोंगौ नोंथां
नोंथां बिदिन्थि हिसाबै माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनि ओनसोलाव गिबियावनो हालेवो हालेवनो थाखाय माने जोंनि जायगाया सरख्लाय माने गासिबो माने जायगाया जोंनिया समान आरो ना
औ नोंगौ थारैनो नांगौ
बाङाय बिबांनि माने अखा हायोब्लानो जोंनि जायगायाव माने दैया थायो आरोना नोंथां माय आबादनि थाखाय दैनि जेबो आंखाल जाया माने बिनिखायनो जोंनि आसाम बा जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौनो जामुं जामुंनि हिसाबै माने आंगो होननानै माइ आबादखौनो गिबियावनो मावनाय जायो आरोना नोंथां दैज्लां बा जोंनि ओनसोलाव माइ आबादनिफ्राय सोमजिनाय जिहेथु जिहेथु माइ माइनिफ्राय माने माइरं दिहुननाय आरोना नोंथां
औ नांगौ थारैनो
माइरंनिफ्राय दिहुननाय हिसाबै बाहायो बिदिन्थि माइरंनिफ्राय बायदि रोखोमनि जामु बिदिमोन आरोना नोंथां
नोंगौ थारैनो
जेरै सिरा मुरि सौराइ अन गुन्दै
ओ
दस द आखाइ ओमफ्राय रुम बायदि बायदि दिहुननाय जायो आरोना नोंथां माइ आबादनिफ्राय माने माइरंनिफ्राय गुन्दै खालामनानै
औ औ
मारामखौबो दै खालामनानै माने बेनिफ्राय सिथाव लारु फिथा बायदि बायदि बानायनायबो जायो आरोोना नोंथां
औ।
जामुं हिसाबै जोंनि आसामनि सुबुंफोरा माने। बोथोरनि फिथाइखौ माने। बोथोरनि फिथाइयाबो जायो नोंदां बायदि समाव माने। मोननाय फिथाइ सम मोननाय फिथाइ सामथाइ। मैगं थाइगं बायदिखौबो माने जाग्रा आदार हिसाबै जोंनि। बे ओनसोलाव। बाहायनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंगोव नोंगोव थारैनो।
गिबियावनो जोंनि। माइ आबाद आरो बा जोंनि जानाय आदारनि थाखाय। माइआनो जोंनि ओनसोलाव गोनांथि होननानै जों सानानैबो लानाय जायो आरो नोंथां।
उसु नंगौ
माइनि थाखायनो जों एबा माइरं ओंखामनि थाखायनो जोंनि देहाखौ माने जों लाखिनो गोनां जायो बा थाजोबाय बेलेग जामुंनिफ्राय जों माने ओंखामखौनो जोंनिजाय सक्ति गोनां हिसाबै माने जों ओंखामखौनो सानानै लानो जानाय जायो आरोना नोंथां। अब्ला नोंथाङाबो एसे जानायनि बागै। दान्दि बा मोनैसो फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा
हागोन नोंथां थारै ओ नोंथां जि जोंनि जामुंनि एबा ओंखाम बेेनिबागै बुंलांबाय नङा ओमबा नोंथां?
औ नोंथां
औ। दा आङो जामुं होनबा जोंहाथ' ओंखामल'सो जाया नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां
औ जोंहा ओंखामनि अनगायै गुबुं दङ जेरै मैगं बायदियाव
दा आं बेफोरनि बागै दि एसे बुंसै आरोना दा जोंहा जामुं होनब्ला नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंहा ओंखामा मोनसे थांखाबाय।
औे नोथां औ
नों जोंहा ओंख्रिफोर जेरै जोंहा अनला ओंख्रि ओ सबाइ नारजै नाफाम गोबां दं ना ओमबा नोंथां
औ नोंथां औ
औ मानो होनबा जोंहा बे अनला ओंख्रि आरो नारजि बिफां बायदिया जोंनि बर' हारिमुनि मोनसे हारिमुनि बे मोनसे नेरसोनांथिबो होनजायो नोंथां
औ नोंथां
मानो होनब्ला बेखौ जोंनि बर' हारिनि सुबुंनि अनगायै माने गुबुन हारिनि सुबुंफोरा माने बेखौ संनानै जानोदों आरो नोंथां
औ नोंथां
खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
औ दा जोंहा। जामुंनि बेलायाव जोंहा आरो दंबावो जेरै जोंहा खारदै खारै जायखौ जोंङो
औ नोंथां औ।
हाग्रा एबा जायखौ जोङो खाबथिंनानै जायो नङा ओमबा जों जेरै गोखा गोखै गोबां दंबावो नङा ओमबा बेफोरखौ माने जोङो जेनेबा खारदै ओंख्रि एबा जा गोखा गोखैखौ जाबा माने जोंनि जि देहा देहायाव थानाय बेमार बेरामा बायदिखौ हामो होननानै बुंनाय खोनानो मोनदों आं आरो नोंथां
औ नोंथां नंगौ
बिदिनो आरोना जोंहा जामुङाव गोबां बायदिसिना जखौ जों भिटामिन बुङोना नोंथां
ओ नोंथां
औ बेफोर माने जोंनि जि बेफोर जि खााबथिेनानै जानाय मैगं बेयाव माने थायो आरो नोंथां
औ
औ
औ नोंथां
दा जोंहा अनला ओंख्रिखौ जोंहा गोबां मुवाजोंबोोज जायो जेरै जोंहा
औ नोथां
आरो जोंहा जेरै दाउ
अ
दाउजोंबो जाजायो ओमफफ्राय जोंहा मैखुनजोंबो जाजायो नङा हबा नोंथां
औ नोंथां औ
थिग बेबायदिनो जों अमा माबा मा होनो सबायखौ जोंहा साम'जों लाजायो
औ नोंथां औ
आरो जोंहा जे आं दसे बुंलांबाय नङा होमबा जोंथां जि जा जि जामुं अनला ओंख्रिया
औ औ
बेेखौ माने जोंनि जे हाबा
औ नोंथां औ
होननानै बेयाव जोंनो फैना गोदान जि हाथा सुनि खुरनो हाबा नङा होनबथां बेयाव जोबोद नांथाबौ जायो आरो नोंथां
औ औ माने गोनांथि आरोना बर' हारिनि थाखाय अनलांग्राया आरो
औ औ थिग बेबायदिनो जोंहा नारजि नारजिबो दङ नङा मोनथां जायखौ जोङो जायो जायखौ जों अमा बेदरजों जायो जायखौ औ जायखौ जोङो बर' सुबुंफोरा मिथिखागौ ना होमबा नोंथां औ आरो बे नारजि ओंख्रिखौ माने जोङो मोनसे बे माबायाव नांगौ जायो जेरै जोंहा जोंनि सोरबा खाथिनि एबा आंग्रोथि सुबुङा आनजायलांबा बेखौ सावनो थांनायबा बेनि सारा दुसान खालि जोङो माने नारजि दांनायखौ जोंहा नुनो मोनो नङा मोनथां
औ नोंथां औ
माने बेफोरावबो जोङो बेफोरना जिखौ नांगौ जायो आरो नोंथां
औ औ
औ आरो बेनि अनगाव जोंहा नाफाम नाफामखौ जोंहा बयबो मिथिखायो
औ बुंना
औ बिदिनो जोंहा नाफाम सङोब्ला माने खाथि खालानि सुबुंफोरा माने मोनथिजोबखायो मानो होनब्ला बेनि जि मोदोमनाय बेनो जोंहा गोसारै नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां नंगौ
बेबायदिनो बेबायदिनो जोंहा गोबां रोखोमनि जामुं दं आं नोंथांसिम बेखिनिखौनो फोरमाय हरबाय आरो ना नोंथां आरो जोंहा जे आथिखाल मुगा नंङा होमबा थ बेयाव माने जोंनि जि जानाय जामुं
औ औ
बेफोरबो माने जोंहा गोदान गोदानै सोलायनो हमदों नंङाब्लाबो एसे सोलायदों जेरै जोंहा आगोलनि दिनाव जि अनलाय ओंख्रिखौ जोंहा ओ थाव होआलासिनो खालि जोंहा खारैजोंल संङोमोन नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ औ दाना दानिया आथिखाल नु जोंहा अनला ओंख्रियाव ओ दाउ बेदर संनो थाखाय जोंहा बेदरखौ फाहामग्रोनायनाय जायो नंङा होमबा नोंथां जायखौ जों थावजों एवो औ बिदि दानि आथिखालबो जोंनि जे जानाय जामुं बेयावबो ओ गोबां आबो एसे एसे सोलायनाय फैदों आरो ना नोंथां
औ नोंथां
औ ओ अब्ला नोंथां जोंनाथ' समाबो सफैबाय नंङा होमब्ला नोंथां
औ अ गो-गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बे खिनि फोरमायहरनाय बेनि थाखाय आरो आंबो गोबां बाथ्रा मिथिबाय नोंथांनिफ्राय बेनिखायनो गोजोन्थों नोंथां
औ आंबो नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलि बा गोजोन हरनि नोंथांनिसिम आंङो दान्दिसे कल रालायनायनि थाखाय आं नोंथांसिम रोजा रोजा साबायफर बावनाय थाबाय। नोंथांनि गोजोन मोनाबिलिखौ गाहाम हामलाय बे हिसाबै नोंथांजों गोजोनथों होननानै आं आरोबाव मिजिंथिबावबाय
औ औ गोजोनथों
अ अब्ला नोंथां दे